खोनादों
खोनाबाय
ओ मा खालामदों
ओरैनो दङ नै
नोंलाय माथो खालामदों
थाइजौ आं जाखांबाय
ए
हा
ए दिनै नोंसि थिं बोथोरा माबायदि
आंनिजों बोथोरा दिनै सानदुं गैया अखा दोमैलु जादों
ए जोंनिथिंबो सा सान्दुं दुंथवाखै ओमफ्राय अखा दोमैलु जोमै जादों माने बोथोरा जोबोद मोजां दिनैनि बोथोरा
मोजां माने ड्रेससो सुनो सानदोंमोन आं आंनि थाखाय मोजां नंला दिनै
ए
द्रेस राननाय नंला
उम दाहायफोर दाहायफोर सान्दुं दुंगोन खोमा मानो होनबा फुंनि समाव सान्दुंआ ओंखारा नालाय जेब्ला नयथा दसथा जाहैगोन अब्ला सान्दुंफोरा ओंखारनो हागौ
दाथ' सान्दुङा दुङोब्ला फुंनिफ्रायनो ओंखारो ओंखारनाया दिनै बोथोरा एसे आलादा आलादा
बे बोथोरा दैज्लां बोथोरबो नालाय अखाखौबो नांगौ गौ जायो माइ गायनायनि बोथोर सानदुं दुं सानदुंल दुङोब्ला नोङो हनै हाफोराबो रानस्रावजोबगोन माइखौ गायनो मोना मोननाय नङा
आरो
माइ गायोना
माइ गायो माइया रनजित माइ
नों गाइया नामा माइखौ
आं बो गायो आं हालौवो लोगोसे आजिखालिथ' नों मोसौजों हालौवला फ्राय ट्रेक्टरजोंनो हालौवसै बेनिखायनो माने आं आगोलनि बायदि गोबाव गोबाव गायला आरो जेरै नोङो बिगासे
मास मोनसे
मास मोनसे गाहाम गायनांगौ जायोमोन औ
दानि समाव नोङो बिगासे हाखौ साननै सानथामजोंनो गायखांनो हायो माने इजि जाबाय आरो ट्रेक्टर ओंखारनानै
आदि आदि गायोना ओ न'नि
हा गायनायाथ' बिदिनो गायलाबायो दङ एसे एनै
मोजां हमो ना
माइया मोजां जायो बिराद मोजां जायो
गायनाया ओ मा सिस्टेम गायो जेन'बा खोथियाखौ बेसे गोबाव फोना मा सिस्टेम फोनानै बिसि गोबावजों गायो जाह
खोथियाखौथ' मेआव फोदों आमफाय दा जौबायानो ओ एसे नांबावगौ रानांगौ जायो खोथियाया खोथियाया रायोब्लासो नोङो गाय गायजायो नालाय बेनिखायनो एसे राहोदों आमफ्राय जेब्ला राबाय
अब्ला फुनानै मानि गायगोन आरो
सानबेसेसोजोंसो रायो मथा मथि
बिदिनो मास मोनसे फुरा दोनोब्ला मोजां जायो।
रायाब्लाथ' फुनायावबो ज' जगोन नामा गोरलैयाव
जबोजोबो गुदियाव रोदाया जनानै थाबोजोबो अब्ला नोङो गायोब्ला माने माइया मजबुत जाया आरो।
उम आं खोनानो मोनदों आ खोथियाखौ ओ मा होनो मा गायनाय होनो बेखौ
खासिया गायनाय उम
उम खासिया गायनानैबोथ' गायो।
खासिया गायोब्ला बुङो माने फिथाइया साबसिन जायो। बेनिखायनो खासिया गायनायनि बेनिफिटआ बेनो हा?
दाथ' बारा गैला नामा? औ
खौ खासियाखौ दा खम गायसै बुहुद खम गायसै। आ ओ ओरै थाइमनिबो खोथा थायो आजिखालि साफ्रोमबो मानसिफोरा नोङो थाइमखौ होसौसोयो ना?
उम
थाइमजों लोगोसे बोथोरजों लोगोसे समजों लोगोसे से खारफायो मानसिफोरा बेनिखायनो जेसे हायो एसे थाब जानायखौ नायो आरो
हालवो ना
हालएवनायाथ' न'आवनो हालौवो
ओमफ्राय आलि दाननाय
आलि दानायफोरा बो आंनो जोंनो दानो माने खामला होनाय जाया आरो
उम माइ गायनायावलाय खामला फुनाय गायनाय खामला लायो ना लाया?
लायो खामला लानाय जायो।
दैखौ माबा बोथोरखौ नायनानै हाफोराबो गायनांगौ जायो ना?
उ
बेनिफ्राय बे माइया ओ बेसे गोबावजों आरो माबोरै जथन' खालामबा माबायदि मोनहैयो
गायखांनानै दोननायनि उनाव जोङो।
दै दोनथुम हुंनो हानांगौ लोगोसे जोङो हाग्रा जायोब्ला बे हाग्राफोरखौ माने फुनानै गारनो हानांगौ ओमफ्राय जोङो माने ए से एनै हासारफोर होयोब्ला मोजां। मानि साबसिन जायो माइफोरा
जोङोथ' बे समाव रासायनारि हासारखौनो होनाय जायो। औ रासायनारि हासारा जाहैबाय बायनानै जोङो माखासे दखान गलाफ्राव मोना नङा होमबा बैफोर आरो जेरै इउरिया पटास बेफोरखौ एसे होनाय जायो बांद्राय नङा एसेल' होनाय जायो।
बेनि बारै अर्गेनिक मोनगोन ना मोना हासारखौ अर्गेनिकआ साबसिन जायो दा रासायनारिया साबसिन जायो।
हासार होयोब्ला जोङो अर्गानिकखौनो होनांगौ। अर्गानिक होयोब्ला हानि गुना मानि गारजि जाया आरो। खिन्थु बांद्राय बांद्राय रासायनारि हासार होयो। ब्ला हानि गुना गाज्रि जालाङो आरो।
जानायनि थाखायबोथ' गोहोमा
रा जानायनि थाखायबो गोहोम गोलैयो देहायाव
दाथ' माइ जानायखौल' नायो मानसिफ्रा बेफोरखौ साननो बा
बेनो माने जों जेसेबां प्रडाक्सन खालामो एसेनो जोंनि बेनिफिट नालाय मानसिफोरा माने गावनि प्रडाक्सन गावनि प्रडाक्सनखौल' नायो आरो। गावनि गावनि औ उम
बाजारनि मैगङाथ' हानो अर्गेनिक बाहाया बाजाराव फाननाया बांसिन
आजिखालिथ' नोङो बाजाराव फाननाय बुस्थुआ गासैबो केमिकेल इउस खालामजोबो बा मेडिसिन बाहायजोबो
जाया बो गाज्रि ओ जायाब्लाबोथ'
उम ओंखायनो जोङो मा खालामनांगौ जोंनाव माने दखरसे हा दङब्ला जोङो भेराइटि माने मैगंफोरखौ गायनानै लानो हायो आरो जेरै ओ दानि दानि बोथोराव हमदो नोङो फोरला ओमफ्राय केरेला थाइबें सबायबिमा मैथा सिख्ला मैथा गोजा जों बेफोरखौ मोनो नालाय जों माने बेखौ एसे एसे एसे एसे एसे गायनानै लानो हायो आरो होमबा होमबा
बाजारनि माबाखौ नायोब्ला ओ रासायनारि गायनानै लायोब्ला माने गाव गाव देहा
उम
खरसाबो खालामनांगौजाना
औ
माने जेरैबो देहानि थाखायबो मोजां जाबाय नोंहा रांखान्थियाबो नोंहा खहा जाला
खहा जाला
आरो गोसोबायदि न'आवनो खानानै मोनजाबाय
उम आरो नोङो बिराद दाम जाबायना बुस्थुफोरनि दामाबो
आंथ' मा होनो गामिनि बाजार बा टाउननि बाजार अनेक फाराग दंना दामा
दामा फाराग दङ
गोबां फाराग दं।
ओ दे बिदिब्ला दोनथ'सै नामा?
दोनथ'नोसै।
औ माब्लाबा रायज्लायफिनसै।
दे होमबा। धयन्बाद।